हेलौ
औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
ओ खोनाबाय नोंथां
नोंथांनाव ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा ओ सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
जागोन नोंथां अब्ला जों जोंनि गेलेनाय जोंनि बर' हारिनि जेनाखि दोरोङारि गेलेनाय ओ बैफोरनि गेलेनाय आगजुफोरनि एबा गेलेनाय गेमफोर फोरनि थाखाय जों ओ एसेब्लाबो ओ सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन
जागोन नोंथां जों गेलेनाय एबा जोंनि बर'नि दोरोङारि गेलेनाय होनोब्ला जों गोबां रोखोमनि ओ मुंफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथां जायखौ जायखौ जोङो हाखर खिखर गेलेनाय ओ जायखौ जों जोलुर गेलेनाय आरो लोगोसे जोङो बै दै फोरावहाय आमोल दिमोल गेलेनाय ओ न' न'नि साखाथि फाखाथि बै हाग्रा नोङाब्ला उसुं उसुं सुं बै थाखोमालायनाय गेलेनाय गर गेलेनाय माने बेफोरबायदि गेलेनायफोरखौ जों ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने खोनानो मोनदों एबा गेलेबोनोबो मोनदों आरो नोंथां जेरै जों बाथा ओ गेलेनाय होनोब्ला जेरै लावखारफोरा ओ मोसौ गुमहैनाय समाव बै औवा खौ ओ ससे जिरनानै गन बानायनानै हाखरखौ एसे हाखर बुरनानै बै ओ औवाखौ थुख्रासे दानस'नानै बेखौहाय माने औ एर खांनानै बुनाय बैफोरखौहाय माने जों गेलेनाय होनोब्ला रोमै रोमै मै गोसोखाङो आरो नोंथाङा
औ नंगौ
बाथा गेलेनाय होनोब्ला ओ एरखांनानै बुगार हरनानै गोजाननिफ्राय ओ बैखौ सानबोनायनिबो मोनसे ओ साननायनिबो माबा दंमोन आरो जायखौ जों ओ बै गन थुख्रा थांनायनिफ्राय सानबोयोब्ला जेरै ओ एरे दौरे थिलिया सावरि साम फा सिख' जुद्ध' नै बैफोरबायदि माखासे ओ साननायफोर नेमखान्थिफोरखौ जों मोनोमोन आरो नोंथां। आरो औ गेलेनाय होनोब्ला जोङो बै दैफोराव बबेबा दैमाफोराव नङाबा बिलोफोराव अन्थाइ अन्थाइ थाफाखौ ओ सिखोमालायनाय गेलेनाय नै आरो हाग्रा जब्रबफोराव थाखोमानाय गेलेनाय माने बैफोरखौ जों गोसोखाङो हायो आरो नोंथां आरो जों मोनसे इन्ट्रेस्टिं खोथा जों नाहाननो एबा सावरायनो गोनां माने जों जायखौ ओ फुटबल होननानै बुङोना जाय जोलुर बै जोलुर गेलेनाय होनोब्ला गोदोनि समाव बै न'नि बारिफोराव मोननाय जाय जुमबुरा बे जुमबुराफोरखौनो माने दुब्लि बारि नङाब्ला बबेबा ओ सिथ्लाफोरावनो गेलेनाय। खौबो जों नुबोदों आरो नों
नंगौ औ
खानानै गोदोनि समावथ' दानि बाय दि गिदिर गिदिर स्टेडियाम एबा फिल्डफोर गैयाब्लालाय
औ नंगौ।
जों बुराफोरखौनो जों बुरा नङाब्ला बै न'खराव मोननाय बिमा एबा बिफानि बै सिस्रिफोरखौना दिरुंफोरजों एबा फ्लास्टिकफोरखौ गथायनानै फाथो दिरुंफोरजों गथा खाथुमनानैसो माने जोबोदों आरो नोंथां।
औ औ
बैफोरखौहाय दायो माने बेफोर गेलेनाया ओ जों हमनानै लानो हायो माने माखासे गोबां बिथिङाव जौगाबोनायखौबो नुदों आरो नों
नंगौ नंगौ
जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ आ आसाम नङाब्ला बड'लेण्ड जोंनी इण्डियायावबो बेफोरबायदि गोबां बा माखासे जाय जोलुर गेलेगिरिफोर ओंखारबाय जोलुर गेलेगिरि क्लाबफोर ओंखारबाय बेबादि जों मुखनो हायो दे माने फुटबल गेलेनायखौ जोंनि आबै आबौ समनिफ्रायनो दासिम माने फोरोंबोदों ए बा बैसोरनि माखासे सापर्टजों जोंबो जौगाबोदों आरो जाय जोंनि फुटबल गेलेगिरि जोंनि बर'निनो मुंदां खा बेफोरखौ जों रायखांनो हायो जायखौ हलिचरन नारजारि दुरगा बर' नै बैफोरखौ जों माखासे गेलेनायनि थ्रुयै जों गोबां जोंनि बर' समाजाव गोबां नाम लाख खिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे बै खमलायनाय गेलेनाय जायखौ बुङो बक्सिं गेलेनाय नै बेफोरबो जोंनि मोनसे गेलेनाय आरो जायखौ जों उन्दै समाव गेलेनो मोनदों बै रेडि होननानै बुङोना नोंथां?
औ नंगौ।
बैफोरबायदिखौबो जों ओ गेलेबोनो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ जोंनि दोरोङारि गेलेनाय गेलेनाय ओ गेलेनाय फोरनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। दा जेरैहाय जोंनि दोरोङारि गेलेनाय होनोबा जेरैहाय नोंथाङानो ङा बुलांबाय माखासे जेरै गिला गेलेनाय बेफोर फोरखौ माने जोंङ गेलेयोमोन आरो बै जे माबा ओ नोंथाङा दा जेरैहाय बल बानायदों होनदोंमोन जेनेबा सिस्टिमफोरा माने जोंनि गारनाय बै जिफोरखौहाय जोङो खाथुमनानै ब बन बानायोमोन आरोना बेफोरजों बेनि गेजेर जों बेजोंहाय जोङो खहा गेलेनायखौबो नुयोमोन आरोना सि गां जेनेबा औ बे खुहाखौहाय माने माखासेया माने जाब गोन आरोना बाथामखौहाय आमफाय बेखौ जाबखोलांबाय थागोन आमफाय मा खासेया माने माने मा बियो बियो खु खुबैगोन आरोना सासेया सासेया खुबैग्रा थागोन आरो बिदि ओ माखासे ओन नियमफोरजोंहाय जोङो ओ गेलेनायखौ नुनो मोनो। मोन आरोना बेनि अनगायैबो औ ओ जोङो गोबां रोखोमनि गेलेनायखौ मोनो जेरैहाय दैफ्रावबो जोङो दुगैनायफ्रावबो जोङो गेलेयोमोन बेफोर जेरैहाय आमोल दिमोल गेलेनाय माने दैयावहाय नोंथाङा जेरै दहाय हाय बुंदों जेनेबा अन्थाइ सिखोमालायनाय बा दि गेलेनायखौहाय जोङो नुनो मोनोमोन आरोना सिगांनि समावहाय। आरो अन्थाइ अन्थाइ जे अन्थाइखौहाय थाइबा लानानै अन्थाइ थाइबा जोंहाय जे ओ बेखौ गेलेयोमोन माने ओ गरसेखौहाय दाव गरसे गरसे गारदावनानैहाय माने गरबाखौबो माने गारदाव गारदाव खालामनानै दैखोनाय आरोना
आं बिदि गेलेयोमोन औ अन्थाइ गेलेनाय आरोना ओमफाय ओ बेवहाय माने गुब गुबुन गुबुन रोखोमनि दङमोन आरोना अन्थाइयाव जेन'बा ओ थाइसेया जोब्बायबा थाइनै माने उम थाइनैयावहाय जोङो बिदि गेलेयोमोन जे ओ गरसे अनथाइखौ गारखोनानै ओमफ्राय बेवहाय गरनै खन जाबगोन आरो ना गरनै गरनै खनजाबगोन आरो उम बेखौ थाइनै बुङो। थाइनैया हायोबा जोङो थाइथामाव फैयोमोन आरोना थाइथाम खेलायाव आरोना थाइथामावहाय जोङो बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुयोमोन जाहैबाय। ओ अन्थाइखौहाय गरसेखौ गारखोनानै गरसेखौ खनबाय। बेनि उनावहाय आरो गरसेखौ गारखोनानै गरथाम खनजाबो आरोना खनसेनो। औ बेनि बेबायद दिनो ओ जेन'बा ओ आरो बिनि उनावहाय फैयोमोन जोंना अ फिसा फिसा बिदि होननाय फैयोमोन आरोना बेवहाय जोङो ओ थाइसेखौहाय गारखोनानैहाय ओमफाय बे गरब्रै खौहाय खनजाबो आरोना आरो गारखोफिननानैहाय ओ हायावहाय खननै बुयो आरो जोङो खेबसेयैनो ओमफाय बिनि उनावहाय बेखौहायो ओ थाइब्रै सौहालागै जोङो खनफिनो आरोना बिदिखौ नुयोमोन औ औ बिनि ओ अनगायैबो जेन'बा बेलथाय थाबाय खेबथि थाबाय साबख्लाय थाबाय बिद दि माने मोनसे गेमावनो बिदि गोबां रोखोमनि माने गेलेनायखौ नुयो मोन आरोना औ दायोथ' जोङो गेम गेलेनाय होनोबा बिदिनो गोबां रोखोमनि खै गेले हैनाय बा ओ बिदिनो ओ मा होनो गारि साखा गेलेनाय
नोंग
गारि साखा गेलेनाय होनोबा जोङो माने ओ गारि थाखा बायदि जायोमोन आरोना मानसिया गलनो माने ओ मा होनो गं सासेया गंनानै होनानै माने बेवहाय बारोमोन आरोना बेखौहाय मानसिखौहाय बयबो बारोमोन आरो आरो बिनि उनावहाय दंबावो जेरैहाय आसौ बिसौ बिदि ओ गेलेनाय बेखौबो जोङो नुयोमोन आखाइयावहाय साननानै आरो जिगु जिगु होननाय गेलेनायखौबो जोङो नुयोमोन जिगु जिगु बम्रमा होननाय मोनसे खेला औ दा जोङो एरैनो गेमख खौहाय दायो नायोबाथ' जोङोम ओ मोननै रोखोमाव रान्नो हायो आरोना जेरैहाय बाहेरानि गेम बाहेरायाव गेलेग्रा गेम ओ गेम जेरैहाय फुटबल ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन जेनेबा क्रिकेट बे बेफोरखौहाय जोङो बाहेरायाव गेलेग्रा महरै हमनो हायो आरोना आमफ्राय बाहेरा बेनि अनगायै जोङो बेनि अनगायै जोङो सिङाव गेलेग्रा गेमखौबो नुनो मोनो। जेरैहाय चिस लुदु ओमफ्राय टेबोल टेनिस बेफोरखौहाय जों सिंआवहाय गेलेनायखौ नुनो मोनो आरोना माने ओं जाहैबाय फिजिकेल माने देहायारि माने ओं गेलेनाय आरो मोनसेया जाहैबाय जेन'बा जोंनि
मा होननांगौ बेखौ गियान आरो मेलेमफोरखौ बाहायनानै गेलेनाय बिदि बेखौ नुयो आरोना बेयावहाय मोनसेयाव
नंगौ।
बेनि औ बेनि अनगायैबो माने दायो जोङो बेफोरबायदि गेम गेलेनानैबो माने सिगांहायथ' जोङो ओरैनो मोजां मोननानै एबा ओरैनो जों जोंनि देहाफोरखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय हाय जोङो बेफोरबायदि देहायारि गेलेनाय जेरै फुटबलफोर क्रिकेटफोरखौ नुयोमोन आरोना। जोंनिथिंहाय नाथाय दायो माने बेफोरो बिजनेसावबो हाबलांनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां जेरै बेखौ गेलेनायनि गेजेरजों फैसा खामायनानै गाव गावनि न'खरखौ सोलिनाय आरोना आरो बेल नोङो माने बेफोरबायदि गेमखौ गेलेयोबा माने बेलेगजोंबो मोनथि जानाय जायो आरोना।
नंगौ नंगौ औ।
गेलेनो हायोबाथ' मोजां माने नोंथांनि देहानि थाखायबो मोजां आरो। जेन'बा बै। मा होनो गियान मोननो थाखायबो गियान जेन'बा बै सिंनि गेमफोरखौ गेलेबाबो जेनेबा जेसेबां नोङो साननो हागोन जे बेसेबां सानगोन इसेबां नोंहा गोथौ गियाना बारायलाङो नालाय नों नोंथां थिग बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि गियाननि बा फिजिकेल बिदिनो देहायारि गेलेनाय गेलेयो माने उननि थाखायहाय नों थाखाय माने मोजां जाहैयो आरोना। जेनेबा गियानावबो आरो देहायावबो देहानि गेलेनायावथ' जोंहा बेराम आजार बेफोरनिफ्राय माने एसेबाबो रैखा मोनो नालाय माने बेखायनो औ। जोङो गेलेनाया मोजां आरोना नोंथां। दा औ नोंथां नोंथां नोंथांनिफ्रायथ' दा सावरायनो गोबां रोखोमनि सावरायनानै गेलेनायनि सोमोन्दै मोन मिथिबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां दायो जोङो बाहायनो लाखिथ'नोसै नोंथां।
जागोन नोंथाङा जागोन जागोन।